हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो ओरैनो दङ ना?
औ नोंथां ओरैनो
औ नोंथाङा ओरैनो दङ ब्ला आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन
सावरायजागोन नोंथां।
औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा दावबायनायनि सायाव एसे सावरायदोनि नामा।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ ओ जोंहा दावबायनाय होनोब्ला थ' बयबो मिनथिगौ जोंहा औ गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो दावबायहैनाय जोंहा बेफोर दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां माने मुलाम फा जायो होन नांगोन मानो होनोब्ला जोंहा दावबायनायनि गेजेरजों जोङो जों गुबुन गुबुन जायगानि सोमोनदै मिनथिनायजों लोगोसे जों जोंनि
ओ देहाखौ जोङो ओ मोजां मोनो बा जोंनि
देहायाव साननाय हनायफोरा बांद्राय जानानै दङब्ला जों बेखौ माने मोजां फिल खालामनो हायो आरो जोङो गोसोखौ गोजोन मोनो जोंहा माबा मोनसे टेनसन जानानै दङब्लाबो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों बेखौ स्रां खालामनो हायो ओ जोंहा बिदिनो दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो होननानै जोङो बुंनो हायो जोंहा दावबायोब्ला गोबां जायगाफोरनि सोमोनदै मिथियो आरो बै जायगायाव ओ बिसोर सुबुंफोरा बा बै सुबुं बै जायगायाव जि जायगायाव दावबायहैदों बै जायगायाव जाय सुबुंफोरा थायो बैफोरनि सोमोनदै मिनथिनो हायो आरो बेजों लोगोसे बैसोर सुबुंफोर थानायजों लोगोसे आरो बिसोरनि थांना थानायनि राहाया मा आरो बिसोरो माबायदि जिउ खुंगासिनो दङ बेफोरनि सोमोनदैबो जोङो मिनथिनो हायो जोङो नायनि गेजेरजों गोबां खोथा मिनथिनायजों लोगोसे जों जोंनि गोसोखौबो गोजोनहोनो हायो हायो बेबायदिनो जोङो दावबायनायखौ फोरमायनो हायो जोङो बिदिनो जों मोनसे जायगानि बिदिन्थि लानानै जोङो दाव बायनायनि सोमोनदै जोङो सावरायनो हायो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो मेघालया बा शिलं नोंथाङा बे जायगायाव दावबायहैदोंमोन नामा
औ नोंथां आं मेघालय ओ हादोरसायाव दावबायखांबाय गोबां नङाबाबो एसे एनै जायगा फ्राव बेरायनो एबा बेरायखांलांबाय आरो आङो दा
थासारि बा बिनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहाफोरनि सोमोनदै नोंथाङा एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा ओ गोबांखौनो फोरमायलांबाय दायो दा जोंहा मेघालय हादोरसायाव दावबायनानै ओ माबायदि एक्स पिरियेन्स मोनगौ बेखौ आङो नोंथांनो एसे ओ फोरमायना होनोसै दा जोंहा मेघालय होनना बुङोब्ला बेयो जोंनि भारत हादरनि सिङावनो थानाय मोनसे हादोरसा बे हादोरसाया गोबां ओ सुबुं माहारि फोरा बे हादोरसायाव बेरायफैनाय एबा दावबायफैनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो जोंहा मेघालय हादोरसायाव जोंहा मोनसे जायगा दङ जाय जायगाया जेनेबा बा एसिया हादोरमानि सिङावनो थानाय बयनिख्रुइ साफासिन एबा क्लिनेस भिलेज एबा साफासिन गामि महरै मिथिजायो। बे जायगानि मुङानो जाबाय मावलि नं बेयाव ओ गोबां ओ बुहुमनि दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा फैनानै बे जायगा एबा गामिखौ नाय फैयो बे गामियाव आं थांनानै एक्सपिरियेन्स एबा ओ गावनि माबाखौ एक्सपिरियेन्सखौ बुंनो सानो बे जायगायाव माने गामिनि मानसिफोरा फुङावनो सिखारनानै गामिनि गावसोरनि लांगाखौ सिब नायजों लोगोसे बे गामिनि लांगोनाखौ सिबस्रांनानै ओ दाखोर दाला बिफां बिलाइ बायदिसिनाफोरखौ जोङो डास्टबिनाव सोना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो। डास्टबिनाबो जे जोंनि बायदि बे प्लास्टिकनि डास्टबिन नङा बिसोरना ओ औवाजों बानायनाय डासबिनखौ जों बे जायगायाव नुनो मोननाय जायो बेयाव जों ओ थांनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों जे माने ओरैबायदि साफा माने जायगाया बेफोरबायदिनो जोंहा बै जायगानि जानाय लोंनायखौ बुङोबा बे जायगानि मानसिफोरा बांसिनानो रुनाय जायो आरो बै जायगायाव प्लास्टिक ओ बाहायनाया गोबां खमखौनो होनना बुंजायो। दा जोंहा बे जायगायाव थाङोब्ला ओ मोनसे मा होनगोन बेखौ इजुकेसन लेभेलखौबो जों नायनो हायो। बेयाव फरायनाया जानो हागौ न'खरफ्रोमबो गासैबो सुबुआनो फरायो मानोना बिसोरनि गासैबो सुबुङानो ओ लकेल रावजों जों लोगोसे इंलिस हिन्दी बेफोरखौ गासिबो रों रोंखाजोबो दा बिदिनो बै जायगायाव जोङो नुनो मोनबावदों आरो ओ दंफाङाव बानायनाय न' जायनिफ्राय जोङो गाखोनानै नायोब्ला ओ बांलादेश बरडारखौ नुहुरो बेबायदिनो जोङो मेघालयआवनो आरो माखासे दै बाज्रुमफोरखौ मोननो हाबावो जेरैहाय जोङो गोबाङावनो एबा खोनानाय एबा नुनो मोननाय जायो भिडिअफोरनि गेजेरजोंबो सेभेन सिस्टार वाटारफल एब दै बाज्रुम होननाय बे जायगायाबो ओ मेघालयनि सेरापुन्जि होननाय मोनसे जायगायाव दङ।
औ।
बिनि अनगायैबो जोंहा जेरै उर मा होनगोन बेफोर बांलादेश बरदार खाथियाव थानाय ओ लामा सेरावनो मोनसे दै बाज्रुमखौ जों मोननो हायो। बेनो जाबाय कायेनद्रिम दै बास्रोम बेयावबो गोबां मानसिफ्रानो थांनानै दै बास्रोमनि दै नुथायखौ नायनो थाङो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मेघालयआवनो मोननो हाबावो बेबो नागालेण्ड नागालेण्ड नङा बांलादेश बरदार जिङाव थानाय ओ हांग्रां पार्क बेयावबो जोङो थांनानै ओ माखासे माखासे ओ बांलादेशनि नुथायफोरखौ नुहुरो बे जायगानिफ्राय बेबायदिनो जोंहा मेघालआव मोननो हाबावो दावबायग्रा जायगा महरै जेरै दाउखि ओ दैसा बेयावबो जोंहा गोबां भिडिअ'फोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जायो जे बेयाव माने दैया ओरैबायदि साफा जे माने नावफोर जावोबा गोजावना थानाय बायदिसिना नुयो। जे जोङो ओ नावसानिफ्राय नायोब्ला दै सिङाव नायोब्ला दै सिंनि अन्थाइ ना बायदि बायलाफोरखौ जोङो ओ गावनि मेगनजोंनो नुहुरो सिङावहाय दा बेबायदिनो जोंहा मेघालय हादोरसायाव गोबां जायगाफोरखौ जों दावबायग्रा जायगा महरै मोननो हायो जेरै जेरै शिलंआव थानाय जोंहा एलिफेन वाटारफल बे बा एलिफेन्ट दै बासरुम बेयावबो गोबां मानसिफोरा दै बाज्रुम नायनो थांनायखौ नुनो मोननाय जायो। बांसिनानो माने जोंहा मेघालय होनना बुङोब्लाथाय दै बाज्रबनि जायगा होननानै बुंजायो मानोना जोंहा गोबां दै बाज फोरखौ जोङो मेघालयनि सिङाव मोननो हायो। बेबायदिनो जोंहा बांसिन अखा हानाय जायगा होनना बुङोब्ला जोंहा मेघालयआवनो बुंजायो मेघालय होनना बे सेरापुन्जि होननाय जायगायाव मेघालआव जोंहा अखा हाबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जायो। बिनि अनगायै जोङो मेघालयनि दावबायग्रा जायगा महरै जोंहा लिभिं रुड ब्रिज एबा रोदा रोदानि दालां दंफां रोदानि दालां बेखौबो मोननो हायो। बेयावबो गोबां माने सुबुंफोरा थांनानै दावबायहैयो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बेम्बु ट्रिक एबा बेम्बु ट्रेक होननाय मोनसे हाजो गाखोग्रा औवानि जांख्ला दङ ओ बेखौ मानसिफ्रा बुङो आं थांफेराखै माने मानसिफ्रा बुंनाय बायदिबा थाम घन्टासो नांगौ होनना बुंनाय खोनादों बेखौ थांजोबनो थाखाय
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जिबायदि बिदि माने बे मेघालयनि दावबायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांबाय मा मा दङ ओ थिग बेबायदिनो जोङो बिसोरनि सुबुंफोरा माबायदि थायो बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानबाय आरो बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाफोरा माबायदि आ औ नंगौ। नोङो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाया जुदि ओ जोंनि आसामनि बायदि ओ मावै दाङै जानो गोनांब्ला गोबां खस्थ'। बिसोरनि बिसोरनि जिउ खुंनाय राहा होनोब्ला माने जोङो बांसिन प्रायरिटि होनो गोनाङानो जाहैबाय जों माने दावबायग्रा सुबुंफोर जों दावबायग्रा सुबुंफोर गोबां थाङो गोबां जाहोनाव जोंहा बेयावहाय जोंहा गोबां माने थाग्रा जायगा आरो बिसोरनि जानाय बायदि बायदि बिसोरो गोबां माने रां आरजिनो हायो
औ नोंथां नंगौ
औ बिसोरो बेयावहाय जोंनि आसामनि बायदि आबाद मावनानै जानो गोबां खस्थ' जायो मानो होनोब्ला बे जायगाया समान जायगा नङा बेनि थाखायनो बेयाव आबाद मावना जानायाबो गोबां खस्थ' जोङो आबाद मावनायखौ नुयो थेवब्लाबो माने जों बेफोर माने हाजो एरियावसो नालाय ओरै खस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बेयावहाय जोङो बिजनेस बा फालांगि बायदिफोराव जोंङो बांसिन माने हिनजावफोरखौ जोङो खालामनायखौ नुनो मोनो गासै माने जोङो लामाफोराव दावबायोब्ला जोङो नुनो मोनो हिनजाव फोरासो माने सानि गला खुलियो आरो बेबायदिनो जुखाम सावनानै फानो आरो बेबायदिनो जायखिजाया दखानानो जा जियानो जा माने बेयाव माने आइजो फोरखौ खालामनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोङो बिनि सुबुंफोर जाय जि बे जायगायाव थायो बिसोरखौ जोङो बुङोब्ला खासि सुबुंफोरखौ जोङो बुंनो हायो बेयाव कासि सुबुंफोरानो थायो बेयावहाय माने बिसोर सुबुंफोरा गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजों जिउ खुंनो गोनां जायो जि नांगौ मुवा बे बेसाद बिसोरखौ माने जोंनि गाहायनिफ्राय बिसोर लानानै थांनो गोनां जायो आरो बेयावहाय औ जायगायाबो गोबां थान्दा थान्दा माने गोबां माने जोमैजोंनो साग्लोबनानै थानाय बे जायगाया बेनिखायनो बे जायगाया गोबां थान्दा जायो बेनिखायनो बेयावहाय माने फुङावनो माने फुङानो जा सानानो जा जेब्लायबो माने बे जायगाया माने थान्द जायानो थायो जोमैजों खोबनाय एखमब्ला माने अखा माने अखायानो दसे बिनि उनाव दसे माने हाबायानो थायो होननांगोन बेबायदि जोङो थासारिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ दा नोंथां जोंहा समावबो जाना फैबाय दोनथ'नोसै
औ दे बिदिब्ला नों